दे जोंहा बर हारिमुनि बागै सावरायनोसै
दे
उम खोनाबाय ना नोंथां
खोनाबाय औ
औ बर हारिमु होननानै बुङोबाथ जोंहा ओरै गिबियावनो बैसागु मोसानायखौ मिथिखायोना नोंथाङा
उम
बैसागु मोसानाय ओमफ्राय बिदिनो दावस्रि देलाय मोसानाय
उम
ओमफ्राय मोसाग्लांनाय मोसानाय
उम
बारदै सिख्ला मोसानायाय
नोंथाङाबो मिथिखायो दा औ ओरैनो बरआ बर हारिमुनि दाम दामजुफोरखौ नोंथांआ मिथियोना मिथिया मा मा दङ?
आ माखासे मिथियो खाम जथा सेरजा गंगना आरो बै माबाखौ मा होनोमोनथाय?
जाबख्रिं सिफुं
सिफुं बैलै मैगं माबा मैसो गं बायदिया गोसोमा
बेजोंनि गारां बियो बर हारिनि ना नोंथां बियो गुबुन हारिनिसो
नंगौ नामा?
औ ओरै गोलाव फेमफा बायदियाना?
औ औ
औ ओमफ्राय गाननाय जोमनाय फोरखौलाय मोनथिगोना मोनथिया नोंथांङालाय बर' ओम बर' आइजोफ्रा दख'ना बिदन नामा गानोमोनलाय बर' आइजोफ्रा?
औ दख'ना बिदन
औ ओमफ्राय हौवाफ्रा गामसा ना नोंथां औ आर'नाइ फालि ओमफ्राय नोंथां ओ
बैसागु फोरबोआ माला जायोमोनलाय नोंथां बर'फोरनिया?
बैसागो आ जाबाय बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय औ सप्तासे जायो। बिदिनो मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बिदि रोखोमै सप्तासे जाहैयो।
औ।
बैसागु फोरबोआव रंजानायावबो मोजाङानो जायो।
औ सेंग्राफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिख्ला औ सेंग्रा सिख्लाया ज' बोराय बुरैफ्रा ज' ना नोंथां?
औ गथ' गथाय बोराय बेन्थ' ज' रंजालायो।
बे बैसागु बोथोरफ्राव बैसागु रंजानायाव बर'फ्राथ' जौबोलोंङो जाहैबाय ना?
लोंनाया बर'नि कालसार हिसाबै हारिमु हिसाबै लोंजायो खिन्थु बांद बांद्राय लोंनो नांङा आरो माने बेहुस जालायनाय थाल गैलायै लोंनो नांङा लोंनांगौ
औ औ ओरै ओरैनो नोंथां बर'फोरनि फोरबोखौ मा मा मोनथिबावो?
बैसागु फोरबो दङ ओमफ्राय ओरै खेराइ दमासि खेराइ होनदां खेराइ
औ औ।
खेराइ फुजा होनाय ओमफ्राय ओरै दमासि बैसागु जेरै दमासियाव फिथा जानाय एनथाब जानाय बिदि जायो बे बुस्थुआ ओरैहाय गोजां बोथोराव जाहैबाय मागो
औ नोंथाङा उम नोंथाङा खेराइ फुजाखौ मानि थाखाय होयो बेफोरखौ मिथिगोना मिथिया?
हा
खेराइ फुजाखौ मानि थाखाय होयो नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया?
मिथिनाया मिथिया एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन।
औ आं फोरमायनोसै होमबा नोंथां माने खेराइ फुजा जागौ जों ओ बर'फोरा ओ मोनसे बाथौ सिबियारिफोरा बे फोरबोखौ फालियो। ओ जेब्ला गामिफोराव मोदाय गाज्रिफ्रा हाबनो हाया। जों बेखौ लानानै आरो गामि गामियाव गाज्रि सुबुंफोर दा उजिथों आरो
औ।
बिदिनो गामियाव बाहहेरानि मोदाय दावरायाइफ्रा गाज्रिफ्रा साग्लोबबाथों बिदिनो गामियाव मो मोजां मोजाङै मोजां संसार मोनजाथों बिनि हिसाबै खेराइ फोरबो खुंनाय जायो। जेरै खेराइ फोरबोआव आरो दौदिनि नांगौ जायो बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय आरो जाना गुरु नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जे बर'नि दोरोङारि माखासे दामजुफोरखौबो नांगौ जायो
उम उम
दामजुफ्रा जाबाय खाम सिफुं जथा औ ओमफ्राय बेफोरखौनो बांसिन खाम सिफुं जथा बेखौ बांसिन बाहायो ओ माखासेफोर दंबावो बेखौ थेवबो बाहाया ओमफ्राय बे दिउदिनिया जोंना खालि आइजो सुबुंआल' जानो मोनो। औ जानागुरुआ हाबा जायो हाबा जायो। अराय अ बिनि मोननैबो जायो नोंथां। सोरबा औ हाबा जानायबो जायो आरो हाबा जायैबो जायो।
उम उम।
जानागुरुआथ' जायो जेन'बा बे फोरबोखौ खुंनो हानाय गोहो थानांगोन जानागुरुनाव। बेजों लोगोसे बे खेराइ फोरबोआवनो जोंना माखासे मोसानाय दंबावो जेरै जारा फाग्ला मोसानाय गराय दाब्रायनाय मोसानाय ओमफ्राय दाउ थै लोंनाय मोसानाय
ओ
खामाव खामाव गाखोनानै मोसानाय थुंग्रियाव गाखोनानै मोसानाय।
थुंग्रियाव गाखोनानै मोसायो?
औ नोंथां थुंग्रियावनो बौवा नोंथां थुंग्रियाव गाखोनानै मोसानाय औ ओमफ्राय बे बेजों लोगोसेनो जोंना आरो माइनाव माइनाव मोसानाय बो थाबाय माइआव बरायनाय मोसानायबो थाबावबाय बेजों लोगोसे बिदिनो बिनि बिनि थाखायनो बर'फोरा बेखौ फोथायो आरोखि जाहाथे गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैनानै जोंनि बे गामिफ्राव माखासे सोरबा सोरबा अनेक रोखोमनि सुबुं थायोना
औ
बिनिखायनो गाज्रि सुबुंफ्रा जेब्ला गाज्रि मोदायफ्रा हाबनो हायाथों गामिफ्राव बिनि थाखाय खेराइ फोरबोखौ
फालियो आरो सोरबा सोरबा न'खरफ्रावबो न'खरनि मोजांनि थाखायबो फालियो। न'खरनि बेमार आजारनि थाखाय हामनायनि थाखाय बेफोरनि बागैबो सोरबा सोरबा खेराइ फोरबोखौ फालियो आरो बेजों लोगोसेनो बेनो बर'नि मोनसे देरसिन फुजा होनबा बेनो नोंथां आरो आरो रंजाथाइ औ आरो रंजाथाइ फोरबो होनबाथ' जोंना बैसागु थाखाबाय बेजों लोगोसे औ दमासि औ ओमफ्राय आरो माखासे जेरै लोखि गार्जा
औ लोखि गार्ज्राखौ औ बेखौथ' गामि गामियावसो होबाय जाहैबाय रायजोयै गामि दरसे रायजोयै
औ औ जेरै हामबाय हामबायखौ औ हामबाय फुजाखौ मिथिगोना मोनथिया नों?
मिथियो।
मिथिखायो ना नोंथां?
मारै मारै होनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माने बेखौथ' बुहुद बुरजा मोदाय दङ बेहाय फुजा होनायाव बिदिनो आथार'था थायो नामाथाय?
औ नोंथां
औ बेवहायबो फार्स्टआव माबा द दौरि जागोरो दौरिखौ जाग्रोनो थाखाय बेहाय मन्थ्ररायनानै दावदै दैसेखौ माने रायजोफोरनि गासैबो न'खरफोरनिफ्रायनो सासे सासे सेंग्रा मानसि बा बोराइ मानसि लानानै माने गारजेनफोरखौ लानानै आरोखि बेहाय ज लाइन थाहोनानै जाना गुरुआ दाावदैखौ गारहरो बे दाउदैया सोरबा दौदिनि जानो गोसो गैयिनाव गोगलैहैबा दाउदैया गेब्रुया जाहैदों।
औ
आरो जायनाव जानो गोसो औ जायनाव जानो गोसो बेवहाय थांनानै दायरेक्ट गेब्रुहैयो। बेखौथ' आं नुनानै सानसे आसरिद जादों एफा गोजौनिफ्राय गोल्लै फैनानै दावदैयानो गेब्रुआखै बेनो थारमाने बेनो मोदाया आरो बै इसोरा बिदिनो द दौ दौरि जानो जाहोनो गोसो गैया ओमफ्राय जायनाव जाहोनो गोसो दङ बेनाव दा दैया गोदैबाथाय गेब्रयो जायो ओमफ्राय बे दौरियानो फुजाखौ होजोबनांगौ आरो दाउ फारौ हमनानै औ जारागुरुवा मन्थ्र रायगोन ओमफ्राय बेसो दौरिया दौरियाबो सानै थायो बर' बर' दौरि आरो सथ' दौरि ना हारसा दौरि थायोमोन नामाथाय
औ लेङाइ दौरि होनबाय बर' रावाव हारसा दौरिखौनो नोंथां नाथाय सोरबा सोरबा बुङो हारसा दौरि होनना बुङो खिन्थु गुबै बर'नि रावा लेङाइ दौरि जाबाय औ औ बयखौ देवरि मेनखौ बर' दौरि होनबाय बेखौ लेङाइ दौरि होनबाय
आदसा जोंनिथिं माने हारसा नांदेरनाय नालाय एसे
औ बाहायो जोंनिजोंबो बिदिनो हारसा सोदोबाव नाथाय बर'नि गुबै सोदोबानो लेङाइ दौरि जाबाय ओमफाय बैयो औ बैयो बर' दौरि
हुम हुम बिदिनो ओमफ्राय फुजा होबाय आथार'था फुजा होयो ओमफ्राय नाव नाव बानायो थालिरनि नाव थालिरनि नाव बानायनानै ओमफ्राय बोरमा मासे बोलि होयो आरो फुजायाव बे बोरमाखौ नावजों फोजावहरो लास्टाव ओमफ्राय बिदिनो फुजा होनानै जोब बाय बेनि उनाव ओमफ्राय ओरैहाय माबायाव मा होनो बेखौ डिसेम्बरसोआव मा मास जाहैयो बर बर'नि
डिसेम्बरसोआव जानलै नोंथां आं बे बर'नि
भाद्र मासनि उन उनाव आरो एसे भाद्र मासनि उनाव गारजाफुरिया जानोसैलाय माने बैसाग जेठ मासाव जायखिजाया बे मोननै मास दानाव माबा बे हामबाय फुजाखौ होयो आरो
हामबाय फुजाया नै दा दा होखांबाय नोंथां औ जेब्ला दै दै गोदान फैयोना बेयाव फुजा होयोना हामबायखौ जाहाथे गामिनि सुबुंफ्रा दुगैनायफ्राव जेबो मान मानलु मानला जेनेबा गोजावलाबाया जेनेबा गाज्रि मोदायफोरजों माबा जाया बिनि थाखाय रैखा मोननो थाखाय बि खामबास फुजाखौ होयोना नोंथां?
उम ओमफ्राय बेनिनो ओरैहाय ओ भाद्रम भाद्र' दाननि एसे उनावनो गारजा फुजाखौ होनोसैलाय। बे गारजा फुजानि होनाय मिनिङा जाबाय बेयावबो आथारथा फुजा होयो ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय लास्टाव लोखि माइनाव लानानै फैयो आरो माइनाव माने लोखि फुजा होनो बेखौ गारजा होनो लोखिखौ फुजा होयो बेहाय बे फुजा होनानै बेवहायनो लोखिखौ लानानै फैयो ओमफ्राय बेहायबो नियम दङ बुहुत लोखि लोखिखौ नाजावखांनानै रावजोंबो रायलायनो नाङा डाइरेक गावनि न'आव हाबफैनांगौ ओमफ्राय बे लोखिखौ लाबोनानै न'मा न'आव दोनफैनांगौ।
बेखौ लोखि लाबोनायखौ नोंथां सोरबायदिया खालामनो मोनो?
बेखौ न'खरनि हिनजाव मानसिफ्रा लाबोयोबा साबसिन जायो आरो।
औ। गोथार जानांगोन ना हिनजाव मानसिया? नाथाय माथो बे लोखि लोखि लाबोनायाव लावखारफ्रा गोबां जंखायबाबो रायज्लायनो मोनथारानो होनदों नामा नोंथां? उम हाजार सोरबा जंखायो थेवबो रायलायनो मोना होनदों नामा?
बेहायबो ओमफ्राय बे गारजाफोर फुजा जायखौ लोखि फुजा होननानै बुंदों बेखौ होनायनि सिगां सियाल ओंखाम खावनानै जानाय मोनसे माबा दङ नेम दङ आरो। बेखौ फालिनाय जायो माने ओंखाम ओंखामखौ रुनानै बे ओ ओंख्रि रुनानै जाहोयो बेनो ओमफ्राय सियाला लानानै खारनायाव बेखौ थालेर फस्लाजों खुबैनांगौ आरो बे बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरो मोनसे बेखौ
आं एसेग्राब माने लोखि गार्जा होनायखौ नुवाखै थेवबो खोनाबाय आरो नोंथां।
फुजा होफुबाय थानायाव माने जानाय लोंनायनि
औ
माबा लाहार-फाहार खालामो आरो माने सानसे जायो नालाय लोखिखौ मोनाब्लियावसो लाबोयो नालाय फुजाखौ सानसे होबाय ओमफ्राय लोखिखौ मोनायाव लाबोबाय गोबाव जायो नालाय बेखौ जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामो आरो रायजोफोरनि थाखाय।
औ बोथिसेस्रायनो।
आरो बोसोर गोदान हाबनाय लोगो लोगो जेरै ओ बैसाग दानाव न'खराव सालामि होननानै बुङो माने सारनाय ओ जादेर जुद गुदेर जानाय गोथै गादेरनाय मानाय बिदिखौ फोथारनाय आरो उद्रायनाय बिदि खालामो ओमफ्राय बाथौआव फुजा होयो।
बिनि सिगां उद्रायग्रोयोमोन नामा ने नोंथां?
उद्रायगोरो उद्रायखांनानै फुजा होबाय
औ बेखौथ' बैसाग दानावनो गोदान बोसोरावनो होयोमोन नामा? उम सोरबा सोरबा माइ गोरलै मोननायावबो होयोना नोंथां माइ गोरलैनि थाखाय ओंखाम गोर
औ औ।
आरो सोरबा सोरबा औ औ। दे होमबा नोंथां।
जाबाय? जाबाय? हेल' हेल खोनालालै जेबो